हेलौ
बिथां औ बिथां ओ मा होनगोन दालाय
मोजां खोनायाखै नोंथां
अ मा खालायदों दा
हैओइ ओरैनो ओरैनो दङ गामियावहाय दिनै देवबार दिन ना ओरैनो लामाफोराव ओंखारलाबाय दों
आदसा औ नोंथां जाखांबाय आंबो लामायावनो दं
ओ ओ जानाय लोंनाया जाखाबाय नोंथां
जाबाय आंबो जाबाय उम
ए मा ओंख्रि जाखो नो
जोंनाहाय आलासि फैदोंमोनलै देवबार दिनखाय
हा हा
बेवहाय अमा बेदर लायनाय जादों बेजोंनो आलासिजों जाफाबाय नोंथांनालाय
अ अमा बेदर ओंख्रि आरोना
औ
उम जोंनाबो माबा दालि जहल आलु बाथोनसोमोन बेजोंनो जालाबायबाय दिनैनि दिनाव
आतसा मान लकेल ओंख्रि आरो मिरामिस आतसा आं माने फन हर हरनाया ओ मोनसे खोथा सावरायनोसो हरदोंमोन बिथाङा एसे फ्रि दं नामा ओ दसे सम होनो हागोन नामा आंनो
हागोन नोंथां हागोन नोंबा दा मा खोथा सावरायनो सानदों आंजोंबा
आं ख आंना खोथाया बेनो जाहैबाय जोंनि ओ दाउ अमा बा जों जि फिसिनानै जों गामियारि नालाय
औ औ
इयाव फिसिनानै जों बोरै इनकाम खानो हायोबा मा मा जुनाद फिबा जोङो मोजां जायो बेफोरनि खोथायाव एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा बिथाङा
अ नोंथाङा माने बिदिनो दाउ फार्मनि माने बिजनेस बा मोनसे फार्म खुलिनो नागिरदों नङासै होनबा बिथाङा
औ औ माने जोङो गामियाव थानानै बोरै इनकाम खालामनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंहरबा मोजां जागोन नामा
ओ हायो नोंथां नोंथाङा जेबायदि सोंहरदों आं जि जानायखौ नों ओ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायना हरनोसै ओ जों हायो मोसौ फिसा मोसौ बोरमा होन दाउ होन बेफोरखौबो जों मोनसे फार्म खुलिनानै जोङो जमा खालामनानै जों फिसिनोबो हायो। जों होनोबा मायाव प्रफिटसिन दं होनोबा जोङो दाउआवबो प्रफिट दं मोसौआवबो प्रफिट दं। बोरमायाव प्रफिट दं जों दाउखौ फिसियोबा जों बोसोरावहाय जोङो बुहुद फिसा फिसा होयोना मासे मासनो फिसा होबाय थायो। मोनसे दाउआनो जेने बा मासे बिमायानो मा सातथा आठथा गाहाम होयो। दाउ बिमाफोरा औ जोङो नुनो थांदों जों मोसौआ बोसोराव खनसेल' होयो ओम फाय बिदिनो बोरमाया बोसोराव खनसेल' होयो होबाबो बोरमाया मासेबा
औ। बिथाङा आवासा एसे थाबथा फैदों। खोनादों ना एबार? आवासा एसे खोनाफैयाखै। औ एबार खोनादों।
आ
आतसा एसे फोरानबाय सनोबा मोजां जागोन औ एसे
औ औ औ औ जों नुनो मोनदों माने जोङो बोरमा दाउनि बिसय जोङो दाउआव जों प्रफिट
औ प्रफिटखौ खालामनो हायो हेल' अबस्थाया एसे मोजां खोनाफैयाखै नोंथां हेल' हेल' औ दा खोनादों
हेल'
औ एबार खोनाबाय
औ मोजां खोनाबायना नोंथां
औ औ एबार मोजां खोनादों
औ औ
जोङो माने औ दाउ अमा फिसियोबा औ
औ
जों माने जों जेनेबा जों दाउ आङो आंनि मथ' आं माने बुहुत नुदों जोङो दाउआथ' जाबाय मास मोनसेयाव ओ मसे मास होबाय थायो फिसा फिसा होबाबो जेनेबा
औ
आरि जों बोरमा मोसौखौ फिसिनो मोनोबा जों मोसौआ बोसोराव खनसेल' होयो आरो बोरमायाबो खनसेल' होयो बोसोराव खनसेल' होयो नालाय मासेल'सो होखायो होखानायालाय ओमफ्राय बोरमाबा मानै माथाम औ औ जों आंनि नुनायाव माने माने नोंथाङा बिजनेस खालामजेननोबा जेनेबा जागाय जेनेबा दाउखौनो लाग्रो दाउआव बुहुद दङ माने बुरजा फिसिनो हायोबा
आतसा बिथाङा होननो थांदोंना माने जोङो बिजनेस खालामनोबा बे दाउखौ फिसिनांगौ माने यो मासै मास बा मास गेजेराव बा मास मोनथामनि गेजेराव प्रफिट होबाय थायो मानो होनबा बेना ओ फिसाफोरखौ बुरजा होयो ओमफ्राय ओरै खरसाबो खम जागोन खोमा ना दां एसे
ओ वै दाव-दाउनियाव औ औ दाउनियाव बहुद ओ बो नोंना मासाव बिदिनो दाना होनाय मानाय जों जेनेबा तिनि हाजार सारि हाजार बिदियावनो जाहैगोन आरो। नों अमाफोर फिसिबाथ' बुहुत खरसा दं। नों गुन्दै बायनायनो आजिखालि गुन्दै होनायजोंबोथ' जाया नोङो थास' हाना होनांगोन ओं बायदिसिना होनांगोन अमायावबो इंखा दं दंबा दंनायालाय बेबो बुहुत बो बो मा होनो अमाया बोसोराव खनसेल'सोयो नालाय। होनाया होयो बेबो दसथा गाहा दसथा गाहाम नयथा बिदिनो बिदि होयो नाथाय आङो नुनायाव बांसिन नुदों दाउआव होबा साबसिनसिन जाहैगोन आरो।
औ नोंथां बे माने नोङो दाउआव दाउआव माने ओ होनाया होयो होमबाबो प्रफिदा एसे खम आरो ओमफ्राय नों नोंथांङा होन्दों जे अमा अमा फिसिनायाव ओमफाय खरसाबो जायो ओमफ्राय जोङो इनकामाबो बुरजा जायो। खिन्थु अमा होनना बुङो। गोबाव सम लायो आरो माने जों खस्थ'आबो बांसिन मानो होनबा खालि बे ओ गुन्दैजोंल' जाया बा जोङो बेलेक ओ थास' एबा माबा माबि होदेर नांगो बेफोरबायदि गो गोबां माने फैयो आरो। हेल' औ माने माने गोबाव सम लायो आरो बेफोरबायदि खोथा फैयो।
हेल' नोंथां।
औ खोनादों।
खोनादों ना दा?
औ खोनादों। आतसा जों माने फिनाया जों न'नि बिजनेस गारनानै जोंनि दावा जोंनि जाथि जाथिफ्राव जों अमा बा अमाखौ बांसिन फियो मानो होनबा बेना खम खरसायाव जायो। बा जोङो खम खरसाथ' नङा माने गोबाव समबाबो जोङो फैसाफोरखौ बांसिन मोनो। बा इनि इनि थाखाय ओ फिसा माने जोलै दोननो हायो बा जोङो फिसाफोरखौ फाननो हायो जों दाबल प्रफित जायो आरो गोबाव समबाबो जोंना फैसाफोरा गोबां थाङो त्रिस हाजार बा जोङो मासे माखौ नों बोसोरसे फियोबा त्रिस सल्लिस हाजारनि दाम मोनो। बेजों जों बुहुत माने जोंना रेहाय जायो मानो होनबा जों फैसाखौ बहुत मोजां मोजां मोनहैयो बेफोरबायदि गोबां खोथा दंना।
औ औ औ।
आदसा नोंथा आरो अमानि अनगा जोङो आरो मा मा ओ बिथाङा माने एसे फोरमायनो हागोन नामा? जों अमानि अनगा जों मा मा आरो फिसिनो हाबावो। फोर बायदि
औ अमानि ओं आं नोंथां दाबायदि दसे समावनो नोंथांखौ बुंलांदोंमोन आङो मोसौ फिसिबाबो प्रफिट दं। ओ दाउ फिसिबाबो प्रफिट दं औ बोरमा फिसिबाबो प्र फिद दं नों जिखुनु जा जिब' जन्थु फिबाबो जों बुहुद प्रफिट दं आरो जों फिसिनो हायाबा जों खस्थ' खालामनो हायोबा जों खस्थ' खालामनो हायाबानो जोङो। खस्थ'नि फिथाइखौ मोना नङा दालाय बिथां जोङो ओ खस्थ' खालामबासो जोङो खस्थ'नि फिथाइखौ मोनगोन नालाय जों थ' गाङलिया मानसि गामियारि मानसि औ जों बेफोरखौ जों खस्थ' खालामनांगोन जों अमानि बाहेरल' जोङो ओ मोनसे न'आव जोङो अमाल' ल लानाङा अमानि बाहेरबो बिराद दाउ दङ बोरमा दं बेफोरखौ जों लाबा जोङो बोसोराव जों ए
आतसा औ बिथां मोना माने मा जोङो बिथां होननाय बायदिबा जोङो माने इनकाम खालायनो हायो आरो ना। माने होदों आरो ओ आरो आं सानो आरो जोंङनि न'आव थानानै जों बयलार बयलार फार्म खालायबा खुलिब्लाा बोरै इनकाम जागोन, बेफोरबायदि दा दाथ' आं माने मोनसे बिजनेस खुलिनो नाजादोंदों दा मो जोंना गाज्रि नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबा मोजां जागोन जे आङो। ब्रयलार फार्म खुलिनो नागिरदों औ माने आङो ब्रयलार फार्मखौ खुलिजेननोसै ओमफ्राय दा बेवहाय औ खस्थ'आ माबायदिबा बोरै जोङो मेनेज खालामनांगौ बेफोरखौ एसे फोरमायबा मोजां जागोन नामा?
उ बे होनसै आ नोंथाङा आ ब्रयलार फार्म खुलिनायाव खस्थ' दं खस्थ'आलाय नोङो ब्रयलार फिसा बेलेंफ्राबो नांगोन नोङो ब्रयलार बिस थाखा गिदिर खुलिबाथ'बिसथा गााहाम फिसा लाबो
मोजां फिथाइबो मोनो। मोजां एखामबो जादों बेफोरखौ खालामनो हायोबा बुहुत मोजां नङा
आतसा आमफ्राय ओ दामाने ब्रयलार फार्म खुलिबा बोरै बोरै खरस खाल खरस जागोन बेफोरबायदि माने खरसा जों लोगोसे इनकामा बोरै जागोन बेफोरबायदि खोथा मोनसे फैयोना जों माने आं गोदानसो बिजनेसाव दा बे बिजनेस थाहाबनो थाखाय आङो माने माबायदि माबायदि ओ खरस जागोन बा इनकामा बोरै फैगोन? एसे एनै बिथाङा मिथियोबा आंनो फोरमाय हरबा मोजां जागोन नामा?
औ औ नोंथाङा दा जेबायदि बुंदों जोङो आदार बायनायाव थाङो जोङो
फिसा बायनायाव थाङो जोङो आरो आदार होनायजों नङा ब्रयलार फार्म फिसियोबा जोङो हरावहाय ब्रयलार बुस्थुखौहाय जोङो स्रांआव दोननांगौ स्रांआव दोन बासो मोजां जायो। जों लाइटनि बेब'स्था जों कारेन्टनि बिदिनो बो नोंना मासावहाय जेनेबा बिदिनो नोंनाव दस हा जार बिस हा
आदसा औ नोंथां होननाय नोंथां होननायखौ आं एसे गोसा माने एसे मिथिनो हादों जे जोंनाबो खरस जागोन बा जोंङो ओ फिसा बायनाय जोङो आदार बायनायाव फैसा खरस थांगोन आरो ओ होमबाथ' दा नोंथांनिफ्राय मिथिनानै आं बुहुत गोजोननाय थाबाय। दा आंनाबो समा माने आङो एसे टाउनावहाय थांगोन। थांगोन नालाय आङो दा एसे दसे सम दोन थनो सानो सानो आरो।